मा खालामदों?
आं नै बेरायफैला बायदोंमोन । आं मोजां मोनो ।
हा ।
आं मोजां मोनो बङाइाव बेरायफैदोंमोन ।
ए । हो बेलेख हो ।
मा होनदों?
सोरजों रायलायखो?
रायलायाखैनो।
सोर सोरजों बेरायहैखो होनदां?
ए हारसिंसोलै ।
नंथारा बेयो ।
औ सोरजोंनोथ' बेरायनांगौ जाखो?
नों हारसिं गोदान नांगौबाथाय गैला ।
नोंमबाजैबो गैयाना ।
नै हय ।
नंगौब्रा ।
गैया जाबोगोन ।
गैया हारसिं हारसिं बेरायनांगौ जायो समावहाय ।
नङाहायथ थगायदों बेरायबाय था ।
बेरायबाय थानायानो जाया बांद्रायानो । बबेयाव दं?
नआव ।
मा खालामदों? मा ओंख्रि? जाखो ना जायाखै?
बिसनायाव गाखोबाय। हो।
माख्रै।
ओंख्रिया।
औ।
ओंख्रिया मामोनथाय ओ थास आथिं ना गोरान ओमफाय थाइबें खाजि।
बाब गोथावथारानोथ'।
सोर सोरजों रायलायखो?
ओइ दंलाबायो मानसिफोर।
जाबाय बेसे बुरजा जाखो?
दाबो थाग्सा अवानल'।
नायलाय गैयाब्रा सोलाबलायानो माखासेफ्राबो दा बेनो।
नोंहालाय मा मा जाखो बेरायहैनोलाय।
अबे बेरायनो जाया खै आं। फखरि। दाउनि पि लु जादो आं।
ओम।
दसे उनाव थांनोसै।
दंबावोबाव।
औ बेयावनो दंगासिनो आङो। मानसिफ्राबो ग्लाम बुरजा जादों दिनै बेरायफैदों होनखाबाय आरो मा ग्लाम फैदों।
एफा दाबो फैया फा बिदि थाबाय थायो
थामफै थामफैनो आदार होदो आं थामफैनो ओम। ओमफ्राय थांगासिनो नामा सोलोंसाफोरखौ फोरोंनो ए अबे अबेयाव थांदोंलै दासान्दि?
जेरावबो। उम।
मालायसो खामायसोथारदों नामा बिरादनो।
मानसिफ्रा आलदा आलदा मानसि थिनहरदों।
ए माने सोलाय सोलाय सो थांदों आरो।
उम।
उम। मोजां नोंस्रासो मालाय आंहा गैया बे जायगाया मोनसेयावनो थाबाय था। मावबाय था।
नोंना मोजां
जाया ओंखारनोनो मोना। समानो मिलाया
उम
बोरै बिबदि जानांगौदे
ओमफ्राय खबर सबर मोजांखादा? दादि मादै अ सरि बावदों मादै मोनहा मोजाङै दं बिदामोनहा।
दंजोबो बरथमान।
रायज्लायबाबो बिदिनो थांफ्लांग्रा हुदा दंलै।
नोंहालाय माबावथा बहाय थांगोन नोंहा? जेरावबो थानो लुगैया बेरायनांगौ।
जा मोजां स्रा स्रा खोनानाय रायलायब्रा
जेरावबो बोराय नांगौ थांनांगौ गैया नामा होनदो नोंहा?
बेरायनांगौ थांनांगौ आ दं गोबां दंङ। नाथाय नै समासो मिलायानो
मिलाया थो आरो।
मिलायहोनांगोन बिरादनो अब्लासो जागोन नंङाबालाय बिदि बोरैहाय थाथाब बाय थानो हानो दावरावथारलै दहाय जायाखैमोनब्रा आंना नोंथिं खोना हैयाखै?
उमहो
ए आहा
खोनायाखै
खारनाय मा बेरायफैथाराखै नोंहालाय?
उहो
उम ओय अबे अबे यावहाय मोजां मोजां जायगा दंलै बेरायथावथावनो? खिथाहरलाय आंनो नांगौ बिराद थांनो गोसो जा
आं मोनथियाना
नोंसोर बेरायोना आंनिफ्राय बांसिननो
बेरायोबा जाहा बे खाथि खाला मिथिनायावसोखा
मिन्थिनाय मिथि नाय साब्राकाटानिया आं मिथिया अबे साइदआव?
एकदम मेन हाइरडजों थांबाय था साब्राकाताखौ थां बारलांनांगौ ।
औ
ए हाजोजों थांनांङा उम अभार ब्रिज बारलां थारनानै मोनसे थांनानै बैयाव मोनसे शिब मन्दिर मोनो ना
औ।
बेनि ओरै खोलाहानो।
खोलाहाजों।
उम खोलाहा। गामि नङा दखान दंङ बाजार जायोमोन।
हार जायोमोन ना बेयाव।
दखानसो फां।
दखान ओ बे दालां गोजौखौहाय बारलां थारनांगौ।
नै अफार ब्रिजखौ बारलांथार।
आमफ्राय बारलांथारनानै खोला साइदनि लामाजों।
उम गारि ज्राव नुखागोन मेलला मानसि थांङो।
अ उम उम उम उम। बे द' थानांगोन र' होमबालाय। मोजांथार नामा गेलेग्रा फोर दं नामा?
होइ बेलाय ओरैनो फख्रिसो दै। सिनारिया मोजांब्रा फट'क लानो मो जां सिनारिया।
अ नै दाखालै नोंसोर थांनानै फैदोंमोन नामा? नन्दि मोनजों। बेखायनोथ' र' थांनांसिगोन होमबालाय। बांद्राय गोबाव माबाला। गरम थारबोब्रा। सान्दुंनि थाखायनो थांनोबो हाया ओंखारनोबो हाया।
उम।
बेनो जायो। ओमफ्राय अबेयाव दंबावो दे खिथाबाव।
अबाव थाबावनांगौ गैला सरलपारा थांदो आरो।
दै सरलफारायावलाय थांबाय थानाय जाख
ओ बावनो दुगैहैदो बेरायहैदो।
नैयाव थांबाय थानाय
इनजय।
औ मानो रायलायखो नोंलाय।
गोसो खुसियै। रायलायहैनांगौ बेरायहैनांगौ। जायोलै बिदिनो। नुवाखै मा मा होनो। थाइ।
औ मा ओंख्रि जायामोन दहाय सानावलाय?
दहायनि ओंख्रिया लाव स'वाबिन आलुसोमोनलै।
वाव वाव।
गोदाव सोरावसै। फ्रानो बेदरफोर जानो लुुबै ब्लाबो मोनला। बोरमा बेदर। दाउ बेदर अमा बेदर।
थाजा थाजानो।
उम।
गैया नोंस्राथ' मालाय बेदरै फिसायै जाबाय थायोदां?
जाया माथो।
जाया जाबाय।
जाया निरामिससो।
खनग्रा लायबावासै मालाय।
ए गान खुंगुरबाथ' बेदर जाथारनांगौ आरो होदो बुलि
मोनसे मोनसे गान फानबानो फैयो मालाय।
ओहोम। आं थैनोसै।
मानो थैनांगौ?
आ। थांद''
जिर' सोथार।
उम।
थगायबाय था।
दानफायजोबबाय।
दानफायगोन माननलाय दानफालाबायनांगौ जाखो?
औ गैलाना गोदोनि खान्थाल फिफां बो गैला
उम खान्थालफोरखौथ' आं एसेबां
गोसोखाङा र' जानो
माने आंहासो जानो लुगैगासिनो बा
जानो जानाय माबाफोरखौहाय जा लेसुफोरखौसो जानांगौ लेबुफोरखौ लेसु बिफांआनो गैया जोंनाव लेसु बिफांबो गैया लेबु बिफांबो गैया
अ
गोथाव गोथाव दंथारोथ' जाग्राफ्रा
उम
बिराद मोजां मोजां
ओमफ्राय दे रायज्लाय हरबावदे मा रायजलायहरबावो आंहाथ' बांसिन रायलायखाबाय एबार नोंहासै रायलायहरनांसिगौ नायलाय मा मा रायलायो
मालाय मालाय बङायवावसो थांगासिनो दं
दंफैबावोसो
बेराय बेराय
नोंजों रायलायखांनायनि उनावसो थांनोसै आङो फेम्फास सुहरगासिनो
सोर
बेखौ निग्रा
बन्द'खामसिनगोन खोमा होमबा
हा
बन्द खामसिगोन
ओ लेंहरबाय लिहरनाय दहाय लेंहरनायाथ' लेंहराखै जायखिजाया बिसि ना मोनसे माबा होयो आरोखि मा होनो औ सम होयो
उम
एसे थाम्फै अरबाय जिनो सिथुर जाजोब्बाय मोदोमा।
बेखौनो जानो थांखादों ओह
उम उफाय गैयाना मोनाबायबो ना मोनायाबालाय आलादा जायो।
मोनानानैसो थांखाबाय नोंहाबो।
मा?
मोनाना मा मोनहैखो नों हारसिं।
दहायनो फैदोंमोन मोनाबिलि मोनाबिलिनो फैदों।
बिदि हारसिं थांला बायो।
औ हा माथो गोसो जाबा बिदिनो फैलाबायनांगोन औ फन खामनाय।
हारसिं नंथारालै बे।
औ
औ नैलाय थो।
एसे मोजां मोनो। नों मा आंनि थिंजायनि गोमनायफोरखौ खोनाहैया नोङो?
एबार बाइक गाबनाय खोनाबाय बे
औ बिदि खोनाखायो हो नोंथां।
दैहय खोनायाखैमोन ।
दे होमबा दोननोसै दे
उम जाखासिगोन टाइमखौ जाहोजोबदो फुरा
बे जायाव माथो जो ओंहो हारसिं दानहोआनो ओं हारसिं दानहोन नांलाया बोरैबा बोरैबा खमायफिन जोबो ना मायोसो होननाय खोनादों आङो। बिसांसो राज्लायनांगौ? औ जि मिनिट नङा होमबा। जिनै। जिनैसिम थांना फोराना हारसिं दानो
थाङो थाङो नायदो जिनै जाबाय । जासिगोन
जानायानो अबे नै हारसिंनो दानसिगोनसो बे बार' खोलो खोलो बारफैदोंसै
ओम।
अखा हाबा मोजांमोन दिनै बोथोरा अखा हाबा एसे मोजां मोनगौमोन आरोना थान्दा थान्दा उन्दुनो मानोनो
गैला जाथारसोन आं हारसिं बेखौनो दानानो बायोलै ओंखायनो सिगांग्रो बुंहरनायखाय मानसि माने दानख'ला जोबो होननायखायनो बायो आङो ओंखायनो दानहरलाबायनानै हरनो लुुबैयो आं। रायज्लायसे रायज्लायनानै
बेखायनो दे होमबा दोनथ' दे।
ओम।
दे।